हेलौ औ मा खालामबाय दं मौ खोनादों। मा खालामदों?
आं नै दङ'ओरैनो जिरायनानै दङ' दास्सो दुगैखांनानै जिरायनानै दं।
ए हाब दिनैलाय मानो एफा लेतलै ह दिनैलाय मानो एफा लेटलै अहायबा थांदोंमोन?
थांनाया आं नै जोलुर जोना फैदोंमोनलै।
ए देरहाबोखो ना जेनबोखो? औ खोनादों।
गैयालै खाफाल गाज्रि ना मा होनांगौ जाखो से गलावनो जेनबोलायबाय।
आरो सेगलावनो जेनबोबावबाय?
उम।
ए दाखालिनि दाखालिनि बादि ओ दाखालिनि बायदि जेनबोबायलबाय होनबा?
दाख्लैनिजों एखेयानो जाबाय। जोबहां जोबहांआवसो जोसन जाबाय।
औ औ बेबायदिसो जादों होमबा?
उ गैया आंहाबो गन्थंआवनो जोसिना हरबाय थै लिला ला गलायनाय
ए सयथिबो गन गन्थ'आव जोसि जाथारदों होनबा?
उम जोसिबाय गन्थंआवनो ओंखारनांबाय आं गेलेजोबनो हायासै।
ए फार्स्ट निफायनो गेलेदोंमोन नामा?
फासनिफाय गेलेदोंमोन
अ
सोहां सोहांथारमोन जोंना बांसिन बल' मोन्दोंमोन दिनै साब फिन जादोंमोन खेलायाबो। ओमफ्राय जोस'न हैग्राबास जाहैयाखै आंखौ जोसननायाव दोनासैनो गल बानायग्रायाव दोनबाय गल बानायनानै होयो ओमफाय बला मोनो जोसन जोसननायावनो माबा नांथाजालाबाय थायो।
औ औ
बेबायदि जादों
बेबादि जादों होमबा दिनै माबायाव जोंनि बे मावख'आव जोआस जोलुरखौ
दिनै गैया सोलाबलायास माथो आफा आफादगिरियाबो जों जोहैखादों नालाय जोल खौ ओमफ्राय मेंबाय बेबो बेबो जागायजेननायनिफ्राय जोदों
ए औ
खारनो हाया होसोआ दलद थाबाय थायो।
आरो मोदोमा मोदोमा गिदिर जाबायना बेहा
उ हाब्रुखौ नांजानो गियो उ गथ'फोरजों रायखुमा जागासिनो
ए ओरै नोंहा नोंहा खोनाखु खोनासंखुमागासिनो
आंहा खोनाजोब्बाय आंहा खाथियावनो दङ बेहाय गोजौआव थायो नालाय आहा ओरै गाहायाव थानांगौ जायो। बे आगल सोग्रायाव थायो आरो गाहायाव थानांगौ जायो। खोनाजोब्बाय फोथाराबो दै गोजा हा गेजेराव
ए अखा हानायना फुङाव मोनानिफ्राय औ फुङाव मोनानिफ्रायनो जिसे रिंगा साननि जिसे रिंगासिम हाखादों खोमा अखाया
अखा औ दालाय हाब उन्दुबाय थादोंना जों अखाया जिसे रिंगासिमानो जाखादों
उम उम
ओमफ्राय दिनैनिया आइजोफोर
मोजाङानो जाबाय आइजोफोर फै आइजोफोर फैदों फैनाया ओरै जोंहा माने मैया एसे मोन मोनजोबखाबाय नालाय रोंजोबखाबायमोन माने जोंहाथ खनसेनो ज मोसाजोबनो माने खनसेनो फासाव आंखौ माने फोजोबजोबनानै खनसेनो फुल मोसाजोबनो सानदोंमोन आरो ओमफाय जायासै ओरै आयजोफ्रा गोदान जाहैबाय ना दिनै बिसोरखौ फास औ बिसोरखौ गिबिनिफ्रायनो फोरोंजोबनांबाय आरो जेरै जोंखौ फोरोंदोंमोन सारा बेबायदि फोरोंफिनजोब्बाय आरो बिसोर-बिसोरखौबो बावनो एसे लेट जाबाय होमबाबो जोंहा जोब्बाय दिनै। फुरा गिबिनिफ्राय गिबि गिबि जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम फुरा औ फुरा जाजोब्बाय माने गाबोन गाबोनना खालि फुरा फासनिफ्राय ओ गिबिनिफ्राय लाससिमल'- फुरा मोसाबाय थांनांसिगौ आरो होनबानो जाबाय। नों नोंथाङा औ नोंथांङालाय बावबायसो नामा?
औ।
मोसानायफ्रा?
आं बावनायाथ' बावनाय नङा। गाबोन नायसै। बावनायाथ' बावाखै। मोसालांबानो हालाङो जागोन गाबोन आंनि थाखाय जायगा दोनखादों दा?
दङ हाब ओरैनो सासे आइजोआ सासेया हारसिंसो जादों जरा गैयिनि। दङ औ औ नों थाबा ग्रोब जाबायमोन आरो।
आंखौ नेंखारदों दां माथो।
नोंखौ नेदों होननांसिगोन ना मानांगौथाय बुजिना मोनला जों। ओरै जोंहा गोजौ गोजौ जायोबा एसे गाहायबो जाहैबाय। जोंनालाय जा ओरै गोजौ गोजौ जोंजों बारा मिलायाबो दानलायनो मानायफ्राव। इखायनो। बेखायनो जोंहा माबाबाय।
जागोन गाबोन जागोन। जरा जाजोबगोन।
ओमफाय माथो ओंख्रि जायामोन दहाय?
ओंख्रिया माबासोमोनलै अमा बेदरानो। अमा बेदरजों आलुजों। बेजों संबाय। जाबाय ओमफ्राय ओ फंबाय नालाय
ओ मा ओंख्रिमोनथाय बावलायलांबायसो दालिसोमोन खोमा।
एह दालिनो बाथोन बुथन बाथोन बुथोरफोरबो गैया। बिराद
बाथोन बुथोनबो गैया हास्लाबाखै बानायनो ओरै आं नैबेयाव मावख'आव मोसानो फैनांदोंना। बेखायनो हाखु दाखु रावबो गैयामोन संनानै जाबोनांबाय मैगं थाइगं। औ मैगं थाइगंबो गैयामोन।
दा मैगं थाइगंआ
फारियैनो
औ बे अखा हानायना जायगा दै लोमो ओमफ्राय ओमफ्राय नै सासेया अबाव थांदों।
सासे माबा म-बे जामबुंनि माबा सोग्राया जाला होननानै थांदों बे लायनो।
सोग्रा अ हारसिं थांबाय।
आंखौ लिंदोंमोन आंहा नै जोलुर जोनानै मेंनायना। आर बार देहायाबो बारा थिक नङा दिनै। एसे लोरबां ओमफ्राय आं थांला होननानै बुंनायखाय गाव हारसिं थांबाय।
ओ ओ ओ
ओरै माबासोआव थांदोंना बे ओरै। सानजा साइदजों थांदों खोमा ने सानजा खोला ओजों खोला साइदजों।
सानजा खोलाजोंनो औ बेजोंनो।
उह बै जानबुं माबाजों मोब्लिबजों सार्स होग्रा नामा?
औ। बेयो गाज्रि जागोन गाज्रि जादों।
बै दुरुं बायदि गोलावा। बे बुस्थुआ बेखौ लायनो थांदों होमबा।
दा माब्ला सफैयो।
औ आंलाय अबाव थांदो सानदों माने। ओरै लामायाव दहाय लोगो लामायाव दहाय लोगो मोनदोमोन नालाय रायज्लायस्लाबनो हायासै बेबो-बेबो मटर साइकेल सालायनाय आंबो खबनै सालाय नालाय। ओरैनो नुबायल' आरो।
खिथालांलायासै होमबा ने
ओहो खिथालांयासै।
बिदिनो जायो मालाबा।
ओम उम। गाबोन फुङावबा सिखारनो रोंना रोङाथाय आंबो गाबोन मोसानायनि माव बादायाबो गु बाजिनिफ्रायनो ओरैनो आंहा थाब ओहो आरो इसे सिगां एसे सिगां सिखारनानै एसे फुंनि जामुंफोरखौ एसे जानांगोन नङाबा हानाय नङा जाब जि बारल' नाय मोसानायाबो।
आरो नै आहाथ' बा द' थामजि मिनिटआव द' रिंगा थामजि मिनिटआव फुंनि खेला दंबावो जोलुर।
ए
नङा। थांनाय नङा नायनांगौ मुलुगनां बादायलायनाया।
अ नङा माथो।
बेहाय सासे एकदम बारे रोंखा राखा मुं मुंदांखा जोलुर। गेलेगिरिया गेलेगोन ना।
औ औ औ औ बावदोंसै आंबो आं।
बे बेनि जोनायखौ नायथारगोन औ बेखौ नायथारगोन आङो जोबोद गोसो गुदुं जानानै दं।
गु बाजि थामजि मिनिट।
गु नङा फुंनिसो फुंनि द' द' बाजि थामजि मिनिटाव।
अ होमबालाय एसे होमबालाय एसे गिबि सिखारनांगोन बिदिब्ला। फुंनि जामुंबो जानांगोन गाबोन नङाबा जों औ मोसानोबो हानाय नङा ओं। ओंखाम संबाय जेनेबा। दालिफोर संनो औ आलुफोर आलु फाजाफोर संनानै जानो हाबाय। थाब थाब बानायनांगोन माने। गु बाजिनिफ्राय नालाय। जाहाथे जों दाइन बाजिसोआव दाइन बाजिसोआव मोनजानाय।
सिखार जोबनांगौ। नङाबा जोंहा मान सनमान खोथा दंना एसे उन सिखारोबा लेथ्राथार सानगोन। आरो रजि मोनजों
उन्दुनायाबो एसे थाब उन्दुनांगोन मोनायाव।
उन्दुनायाथ' दिनै थाब दिनै थाब उनदुखागोन आं हाखायाखै देहाया लोरबां मेंसिजोबखाबाय आं
औ बे जोलुर जोलुर गेलेबाथाय बिराद मेङोलै दस्रा में दस्रा खामानि मावनानै मेंनाया आलादा बे खामानि मावनाय। नाया आलादा जायो जोलुर जोनायनियानो
नोगोद खाथि नांदों दिनै ओम
आरो नैबे मोसानायनि मेंनायाबो आलादाबाव मोदोमाबो बेना इक्सट्रा सालायबावो औ आलदा आलदा जाजोबथारो गासिबो जेरैथिंबो माने साफ्रोमबो खामानियानो ए जाजोबा होननायनि आरो थिक बिदिनो मेंनायफ्राबो माने एखे जाजोबा आलदा आलदा जाजोबो आलदा आलदा जाजोबो होनदां गासिबो मेंनायफोराबो मोनफ्रोमबो खामानिनि मेंनाय मावनाय दांनाय सानाय सुनाय नाय गासिबो आलदा आलदा जाजोबो एखेबारे दालाय माथो ओंख्रि संनो नागिरदों?
ओंख्रिया दा ओंख्रियाथ' दालि आलु नङा जेबो गैखाया दा बेखौनो ज' संनो ना फाजा खालामनो ना दालि आलदा खालामनो बेबायदि दा सावरायनायनि गेजेरजों जासिगोन बे
औ औ ओइ दालि आलु फाजाफ्रानो गोथाव जागोन बे
जागोन नांगौ सासे मावगासिनोसो दं नामा संगासिनोसो
ओ हारसिंसो खोमा बे ने?
ओ औ आंबो न'आवसो फैबाय नै थायासै दिनै
गाबोन औ गाबोन फुङाव सहैगोन सहै सहैयाबाबो सहै होनांगोन आरो जे सोलोंबाय जेब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौ मोनफ्रोमबो बिदि बिथिङाव दामनाय देनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुर नायसिम गासिबो सोलोंजोबनांगोन
गाबोन लोगो मोनलायगोन आरो औ सिन्था खालामनाङा समाबो जाया नङा जाबायानो थाथ' लायसै नामा बिदिब्ला आदा
दे जागोन दे फंबाय दे
औ दे गोद औ दे गोजोन मोनाबिलि आदानिसिम औ